औ औ औ खोनादों नोंथा औ
औ औ ओ नोंथाङा सम मोनोब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायदों नामा?
औ औ जागोन नोंथां सम दङ औ। ओ होनबा औ औ खोनादों नोंथां खोनायाखै नामा नोंथाङा? हेलौ हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ औ होनबा जों दा मानि सायाव सावरायनो?
ओ बिदिब्ला जोङो बेफार फालांगिनि सायाव एसे सावराय
औ औ जागोन नोंथां औ।
औ जोंहा बे बेफार फालांगि होनोब्लाथ' बयबो मिथि गौ फालांगि होनोब्ला जोङो मबेबा मोनसे मुवा बा बायदि मुवा बेसादफोरखौ बायसनानै बा जोङो
औ
फानहैनाय गावनि मुलाम्फानि थाखाय बा रां आरजिनायनि थांखियाव बेखौ मोनसे जायगानिफ्राय हमनानै ला सोरबा सासे सुबुं बा न'खरनिफ्राय बोजानो हागौ बा सोरबा गुबुन सासे फालांगिनिफ्रायबो जानो हा हागौ बेफोरनिफ्राय मुवा बेसादखौ माने बायस'नानै फानहैनायखौनो जोङो माने फालांगि खालामनाय होननानै जोङो बुंनो हायो।
औ नंगौ नोंथां औ
फालांगि खालामनाय होनोब्ला गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननो हायो जेरै मैगं था थाइगंनि फालांगि गि गाननाय जोमनाय जि जोमनि फालांगि आरो जानाय लोंनायनि फालांगि
औ
ओ बेफोरबायदिनो बिफांनि फालांगि बायदि बायदि मानि गुबुन गुबुन फालांगिनि जोङो मोननो हायो आरो।
औ
ओ जोंहा जानाय लोंनायनि फालांगि होनोब्ला जोङो जोंनि जानाय जेरै ओंखामनि गला आरो बेबायदिनो मेथाइ बायदि फोरनि गला बायदिफोर खौ जोङो मोननो हायो औ बिसोर सुबुंफोरा माने ओ गुबुन मोनसे ओ गलानिफ्राय बायनानै माने गावनि मुलाम्फानि थाखाय गावनि द खान बा गलायाव लाबोनानै माने बेयो फालांगि खालामफैनाय बे फोरखौ जोङो नुनो मोनो इफोरबायदिनो जोंहा आरो मोननो हायो बिफां लाइफांनि फालांगि गि होनोब्ला ओ सासे बादारि बा सासे ओ बिफांनि बिगोमाया जि बि फांखौ दानफायनानै फानो। बेखौ सासे - फालांगिया गावनि मुलाम्फानि थाखाय बायसनानै अ मबेबा मोनसे ओ उद्यग बा दारिमिन बा ओ बिफांनि बायदि मुवा बेसाद बानायग्रायाव फानहैनानै गाव मुलाम्फा जानाय बा रां आरजिनाय बेखौ जोङो मोननो हायो
औ
औ जोंङो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन फालांगिखौ गुबुन गुबुन रोखोमै एसे आलादा आलादायै खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथांङा बेफोरनि सो दै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ ओ नोंगौ नोंथां ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो गुबुन फालांगिनि बेलायावबो गुबुन गुबुन रो खोमनि फालांगि खालामनो हायो ओ दा आं बुंनो सानो जे जेनेबा नोंथाङा बुंबाय दा फालांगिया माखौ बुङो बेखौ नोंथाङा बेखेवनानै हो खाबाय नोंगौ फालांगिया जेनेबा सासे मानसिनिफ्राय जेनेबा बायस'नानै गावनि मुलाम्फानि थाखाय गुबुन आरो फानफिननाय बेखौनो फालांगि होननानै बुङो। ओ दा नोंथांङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंनिथिंबो गुबुन गुबुन रोखोमनि फालांगि खालामो दा दानि बेलायाव जेनेबा ओ माइ माइनि बेलायावबो सोरनिफ्रायबा गोबां बिबांनि बायथुमनानै दोननानै आरो गुबु फानफिननाय बाजाराव फाननाय बा खालामफिननाय गावनि मुलाम फाननो थाखाय बिदि सोलियो। आरो बिदिनो ओ जोंनि ओमफ्राय बे सु सरनि फालांगि, दालिनि फालांगि, आरो दा एसे सिगाङाव गयनि सिजेनमोन नङा होनबा नोंथां ओ गयनि फालांगि बो गोबां बिबांनि खालामनायखौ नुनो मोनो। ओ जेनेबा गय फिथाइखौ गोबां बि-बिबांनि बायथुमनानै गोबां बायथुमनानै दोननानै बे खौ गुबुननो गावनि मुलाम्फानि थाखाय आरोबाव बांसिन बेसेनाव फानसिनबावो ओ आरो बेबायदिनो फाथो उम्म फाथोनिबो फालांगि खालामनाय नुनो मोनो। ओ फाथो जेनेबा फाथो नि खुन्दुं जेनेबा फाथो बिसा दिरुं बेफोरखौ गोबां बांनि बाय थुमनानै दोनथुमनानै आरो गोबां बेसेनाव फानफिननाय बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो दा जोंना उम्म बिसोरो गोबां आथिखालाव बिसोरनि बेसेना गोबां बिबांनि दा आरो बायदि बायदि रोखोमनि फालांगि खालामबावो आरोना नोंथां। दा नोंथांनिथिंजाय आं बुंनाय बायदि फालांगिखौ खालामो ना खालामा।
अ नंगौ नोंथां नोंथाङा जिबायदि फालांगि खालामनायनि खोथा बुंलांदों बेयो नौ आरो ओ जोंनि ओनसोल बा जायगायावबो जोङो बेफोरबायदि फालांगिखौ खालामनायखौ नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नंथां।
बोथोर लायै बो बोथोर फालांगिखौ माने खालामनायखौ नुनो मोनो। नो जोंहा नोंथां बुंलांनाय बायदि बेस सरनि बोथोराव जोङो बेसरनि फालांगि। गयनि बोथोराव जोङो। गयनि फालांगि। आरो फाथोनि बोथोराव। फाथोनि फालांगि। बेफोरबायदि खालामनायखौ जोङो नुनो। मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
फाथोनि फालांगियाव जोंहा फाथोनि फाथो सिनाखौबो जोङो एक्ट्रा। बा गुबुनै फालांगि खालामनायखौ नुयो आरो बिनि दिरुं जि सुनानै मोनो बे। औ दिरुंनि फालांगिखौ गुबुनै खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ।
ओ गुबुन गुबुन मुवा बेसादाव गुबुन गुबुन फालांगि जेरै जि जोमनि फालांगियावबो जोंहा गोबां रोखोमनि जायो जोंहा निजोम बानायनो। थाखाय जोंहा ओ एम्फौ फिथोब बायदिफोरखौबो जोङो गिबियाव फालांगि खालामग्रोनायखौ नुयो। आरो बिनि उनाव बिनि उनाव जुदि ओ खुन्दुं बिनिफ्राय खुन्दुं दिहुननायखौबो आलादायै फालांगि खालामनायखौ नो आरो खुन्दुंनि उनाव जोङो मोननो हायो जि जोम दानानै जि मोनो जेरै फालि बा जोमग्रा दखना लांगा गामसा बायदिफोरखौ जि मोनो बेखौबो माने बिनि आलादा बा गुबुनै फालांगि खालामनाय जोङो नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो जोंहा जिब जुनारनि फालांगिखौबो जोङो मोननो हायो।
औ औ नंगौ नोंथां औ
मोसौनि फालांगि मोसौनि फालांगि खालामनाय खौबो जोङो नुनो मोनो। बेयावहाय मोसौनि फालांगियाव जोङो मोसौनि गाइखेरखौबो खालामनायखौ नुनो मो
औ औ नंगौ नों
आरो बेजों लोगोसे मोसौखौ आलादायै फालांगि खालामो। आरो बेफोर बायदिनो जोंहा बोरमानि फालांगि
औ
दाउ हांसो अमा बायदिनि फालांगिखौ जोङो खालामनायखौ नुनो मोनो। आथिखालाव फालांगि खौ माने गोबां खालामनायनि जाहोनाव ओ सुबुंफोरा माने दाउ अमा बोरमाफोरनि फार्म बायदि फोर खुलिनानै लानायखौ नुनो मोनदों आरो जाहाथे माने ओ फालांगिफोरनो गोबां खनसेयैनो जयै फानहरनानै गोबां रां आरजिनायनि ओ थांखिजों बेबायदिनो फालांगि फोराबो गोबां मुलाम्फा जानायखौ जोङो मोननो हादों।
औ
आरो बेबायदिनो फालांगि खालामनायाव जाय सुबुङा जाय नखरनिफ्राय थोंजोङै जिब-जुनारखौ बायनानै लाङो बे ओ सासे गुबुन फालांगि जाबाय आरो बिनि उनाव बिनिफ्राय बायसनानै जाय ओ बेदर महरै फालांगि खालामो बेहा आरो गुबुन मोनसे फालांगि जाबाय बेबाय दिनो गावबा गाव गावबा गाव माने आलादा आलादा फालांगि खालामनायखौ जोङो नु नुनो मोनो आ रो औ नोंथाङा मायबाफोर बुंनो
औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि फालांखा फालांगि खालामो नोंगौ। जिब जुनारनि बेलायावबो फालांगि खालामो नङा होनबा नोंगौ बेबो सैथोआनो नोंथां। ओ दा जोंहा बोरमा बेफोरखौबो दाउ, अमा, बेफोरखौ फालांगि खालामो नङा होनबा? नोंगौ नोंथां नों थां बुंनाया सैथोआनो जेनेबा जोंनि जों फिसिगोन जेब्ला जों अमा दाउ बोरमा फियोब्ला जोंनिफ्राय गुबुन सासे मानसिया बायनानै लांनानै बियो बेखौ बे रो खोमै जेनेबा ओ बेदरनि फालांगिबो खालामनो हागौ नंगौ नोंथां बे सैथो। खालामखायोआबो आरो बिदिनो ओ आरो बेबायदिनो बांसिनै रां आरजिनो थाखायसो खाला फालांगिखौ खालामो नङा होनबा नों थां? औ बेबो सैथोआनो आरो आथिखालाव जोङो बर' आइजो बर' आइजोफोरनि जा फालांगि खालामनाय ओ जोंना बर' आइजोफोरा आथिखालाव मानि फालांगि खालामो बांसिन गाननाय जोमनायनि बेलायाव फालांगि खालामो नङा होनबा नोंथां आथिखालाव गोबां नु सै जे जोंना बर' आइजोफोरा दखनानि फालांगि खालामो। बा जोंनि ओ दख खना, गामसा, गस्ला, ब्लाउस बेफोरनि फालांगि खालामसै नङा होनबा नों थां? आथिखालाव ओ जोंना बिदि दानाय दखना दानाय बा बेजों मेसिनाव ओंखारबाय गोबां बिबांनि अब्लाबो बेफोरखौनो गोबां फालांगि खालामसै ओ जोंना दा आखाइजों थानायबो गोबां बिबांनि मोनसै नङा होनबा नों थां? ओ आ माने दानानैबो फानो ओ बियो जोंनि बर' आइजोफोरनि माने माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा होनबा नोंथां? ओ जोंना बर' आइजोफ्रा जोंना जेनेबा दानि आथिखालनिया खम जाबोबायबाबो सिगांफोरनिया गोबाङै जेनेबा जेरावबो रोंखा राखामोन नङा होनबा नोंथां? दानाय लुनायनि बेलायाव बो जोनाव बर' आइजोफ्रा गोबां रोंखा राखामोन आरो बिसोरो जेनेबा फालांगिबो खालामनो रोङोमोन जेनेबा जोंनि दा आखाइजों दानाय जा दखना गामसा बेफोरो मेसिनाव दानायनिफ्राय जोंना बेसेन गोसासिन नङा होनबा नोंथां आरो जोंना बेफोरखौ दानायाव एसे बिबांनि खस्थ स्थबो जायो जानायालाय अब्लाबो जोंनिया आरो गान्नोफोरावबो साबसिन जायो। मोजांसिनबो जायो आरो दाम बेसेनाबो बांसिन सिन जायो आरो ना दा जोंना बर' आइजोफोरनि दा फालांगि जोंना ओ नोंथाङा सानना साना जे बर' आइजोफ्राबो फालांगि खालामनांगौ होननानै आंनि बा थ बर' आइजोफ्राबो नोंगौ खाला फालांगि खालामनांगौ। दखना गाननाय जोमनायनि अनगायै फालांगिनि अनगायैबो गुबुनफोर फालांगिबो खालामबा बे जेनेबा खालामनांगौ होननानैबो आं सानो आरोना। थां नोंथाङा जेनेबा बर' आइजोफोरनि फालांगिनि बागै एसे बुंनानै होदो दे।
औ नंगौ नोंथां जोंनि बर' आइजोफोराबो माने फालांगि खालामनो नांगौ। जोंहा जोंनि बर' आइजोफोरनि अनगा जोंहा गुबुन हारिनि बा ओ जाथिनि सुबुंफोरा माने गोबां फालांगि बायदि गासैबो बि बिथिङावनो माने जौगानायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरखौ नोजोर होनानै माने जोंनि बर' आइजोफोराबो बिसोरजों जाहाथे दे समान समान खारफायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि हौवा माहारिया जेसेबांखिनि खामानि मावो बा फालांगि खालामो बेजों समान समानै खानै खारफानो हायो।
औ
ओ जोंहा माने जोंनि बर' आइजोफोरा जेबो मावनो हायै बा खालामनो हायै जेबो गैया बेनिखायनो जोंनि बर' आइजोफोरा जि बा दखनानि फालांगिनि अनगायैबो जोङो गोबां गुबुन गुबुन गि जोङो खालामनो हायो।
औ अ
बेबायदिनो मोननो हायो जेरै मैगं थाइगंनि फालांगि आरो बिनि अनग अनगायैबो गोबां फालांगि ओ माइ बेस बायदिफोरनि फालांगिखौबो जोंनि हिनजावफोरा माने हाया बुंनो हाया
औ अ
फालांगिखौ जोङो मावोब लानो हायो बिनिखायनो जोङो बेफोर फालांगिखौ खालामनो हायो आरो
औ औ ओ होनबा बिदिबा जोंहा बिनि बागै रायलायनायखौ बेयाव दोनथनसै होनबा नोंथां समाबो जाबाय औ गोजोन्थों औ